हेलौ नोंथां
अ नोंथां खोनादों।
मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दा?
आङो नोंथां एसे गामिथिं बेरायनो फैदोंमोन ओ बारहावा दानो होननानै।
औ औ।
नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो दं नोंथां बिदिनो ननि बायमाना गोजानाव। बेरायनो फैदो माने हावा बारहावा जानो फैदो आरोना। थामफैनिनो अथेसालै नोंथां एसेबां थाम्फै दं।
नोंथांमोननिया नों नोंथांमोननिथिं गरमा दासान्दि माबायदि सोलिगासिनो दं?
दासान्दै गरमा दंथयो। गरम दंथयो माने बिदिनो आरोना अखा हाबाय दं साननैसो सिगाङावनो बेनिफ्राय सान्दुं दुंनायखाय गरममोनदों आरो एसेबांबो नङा। दा हराव दा दाबो बाय मा दंबावो आरो साननैसो बायमान खम आरोना गरमा दा। नोंथांमोननिथिंलाय ओरैनो अखाफोर मायबा सान्दुं बिदि
लाय दाख्लै साननैसोआ अखा हादोंमोन दा सान्दुं दुंनाया बिदिनो सानथाम सानब्रै जाबाय सान दुंनाया
बे गरमालाय एसे गरमालाय गरम जादों थेवब्लाबो इसां थानो हायि बिदि जासोयाखै आरो।
औ औ।
मिडियामनि जादों आरो जोंनिथिं। औ
ओरैनो गायनाय फुनायफोरालाय नोंथांमोननिथिं
गायनाय फुनायाथ बिदिनोसै नोंथां ओ गायनाय फुनाय होनोब्ला जोंनिया आामथिसुवानि सिगां जोब्बाय आरो आथा आथि
दा बिनिफ्राय बाहाय दंबावो
बे ओ ओरैनो नोंथांनियालाय हाया? दं ओरैनो
हायालाय जोंहानिया दङ' सय खात बिगासो दंङ' नोंथां।
औ
औ बिनिफ्राय नोंथांनाव मोननैसो सोंनोसै आङो कुइसन कुइसन बायदियानो जाहैसिगोन नों नोंसनाव सोंनोसै आङो
ओ नोंथांखौ सोंगोन नालाय औ जेरै ओ नोंथांमोनसिंथ' जेरै ओ माइ गायखांनानै खिया माइ हानो टाइम जायो बेफोराव ओ जेनेबा माबाफोर जुनारफोरनि जेरै मैदेर बेफोरबायदि उदखारि जायो नामा नोंसिनथिं?
औ नोंथां जोंनिथिं फै औ दा बुंनबा दा मैदेरा मैदेरखौथ' सिनाय मोनखायो दा होमबा नोंथाङा?
औ सिनायमोनो
औ बियो जेनेबा दा माइ हानो खमायाव फैयो जाना गारलाङो न' ओ माइसे हाखां हुखां लाना हांबाबो थारमाने जोंनिया थारमाने दैमा बरा साथि नालाय न' न' थाङो थारमाने नोंथां। दाखालिबो थांदोंमोन जोंहानियाव ओ न'नि बेरा सेफायनानै दुलिखौनो बाहेरायाव लाना फैना नानै जाफाय सेथलायाव जाबाय दङ'मोन नोंथां। मासे थांदोंमोन जोंनिथिं एरायनो फैयो देरस' था गाहाम दुइस' था गाहाम बिदि फैयो आरो ना नोंथां थारमाने न'आव हाबनायाव बिदि हाबाखार मासे मानै बिदि थांङो आरोना नोंथां। माइहानो हमायाव देरस'था दुइस'था गाहाम बिदि फैसा फायो आरोना होबाबो थांङा गिनायबो मोनो होसोनो आं नोंथां
बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिं जे मै जेरा ओ हाबनाय टाइमाव नोंथांमोना माबायदि होयो बिनिफ्राय माबायदि बिथांमोना थाङो बेफोरखौ एसे फोरमायना होबावो नोंथाङा।
औ जोंनिसिं जेन' दा बबा खदाल लायो मानसिफोरा बेनिफ्राय कानै थोरसि लाबा बिनिफ्राय आरो बमा मा आरो औवानिनो बमा माबादो थालिर
बुनायना आरो बिदिनो गामिनि मानसिफोरा लोगो नांनानै होयो आरोना नोंथां।
औ बेनिफ्राय नोंथांमोननि गा मियाव ओ न'खर न'खर हाबनानै ओ
औ नोंथां न'खर नख र उदफार खालामना गालांङो आरोना सोरनावबा सोरनावबा हाबनानै
बिनिफ्राय नोंथांमोननिथिं फैनाया मैदेरा खै बोसोरसो जाखो बिदिनो?
बोसोर माने दासान्दि थांनाय बोसोराव फैदों आरोना नोंथां दासान्दि फैथवाखैनो थारमाने जोंनावथ कारेन्ट सर्टबो होनाय दोङो थारमाने नोंथां लाइन सत होनना दोननाय दङ बेनिखाय एबार बोसोर फैथवाखै नोंथां
बेनिफ्राय ओ दासान्दि मैदेरा बहाफोर बहाबाफोर
दा सान्दिथ मा-मानसि फोरनि खुगानि खोनानाय आर जों नुनाय आरो ना मेगनदों निजि। दैमा। किपार इज खि पार इज कि पार जाबाय थायो आरो ना नोंथां इसोरो थारमाने कारेन सरत हो सर्त दोननायखाय फैनो हायाखै जोंनिथिं एबा किपार मोनसे किपारजों थांनो हायाखै बिथिंबो होदों थारमाने कारेन्टखौ सटखौ इनिखाय फैनो हायाखै दां दैमा दं आरो ना नोंथां बुंनांगौ दा। नुबाय थायो माला-माला बेलासि टायेमाव मोसौ-सोसौ लांनो फैबाथाय। बिदिनो नुबाय थायो।
औ बिदिसो होनबा नोंसिनि गामिथिं।
अ नोंथांमोननिथिं ओरैनो फैयोना फैया ओरैनो बेफोरबायदि जिब-जुनार जुनथु?
जोंनिथिंलाय बेफोरबायदि दैमाबो खाथि गैया नालाय बेनिफ्राय हाग्रा-बंग्राबो खाथि गैया जाहैबाय ना बेनिखायनो जोंनिथिं बारा एसे थाङा आरो ना जोंनि गामियावलासि थाङा आरो जों
औ।
बेनिखायनो नुनो मोना आरो जोंनिथिं।
औ। मोजाङानो होमबा नोंथांमोननिथिं होनबा बेफोरबायदि जिब-जुन्थु नुनो मोनाबा। होनो मोनाबा। जाहा दैज्लां बोथोराव बिरात खस्थ जायो आरो ना नोंथां हानोसो खमायाव मोन माइ मोननाय टायेमाव।
बेनि फ्राय नोंथांनाव आङो मोननैसो सोंबावनि? सै ओ। जेरै ओ मा होनो बिखौ?
औ नोंथां।
नोंथांनाव सोंनो नागिरदों जे ओ नोंथांङा दासान्दि ओ आसाम पुलिस बा ओ फरेस्ट बिदिनो बायदिसि नानि ओंखारगासिनो दं फर्थ ग्रेड थार्द ग्रेड बेफोरखौ नोंथाङा अनलाइन खालामदों नामा?
नोंथां खालामनायाथ खालामदोंमोन जेनेबा ए बि दोङो। इउ बि दङ फरेस्टार दोङो। बिदि खालाना खालामना दोनदों नोंथां दा माबाया फैथ'शवाखै आरोोना नोंथां थारिखा ओंखारथ दा जेनेबा अबेयावबा जुन दाथ जुन सलिगासिनो दोङो अबेसिमबा फैगोन दा एखो थारिकआ होथवाखै। आरोना नोंथां। कारेन्ट तारिखा अबेयाव जागोन नोंथाङालाय ओरैनो खालामामदों ना खामाखै बेबायदि?
आंबो खालामनाया खालामदों नोंथां ओ गासैखौबो खालामदों बेनि फ्राय फैथवाखै आरो फैनायालाय। औ बिदिनो थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेड बेफोराव होदोंमोन आरो सिगांङो। सिगांङो माने बारा बोसोर जायाखै आरो बोसोरसेसो जादों। ओ बेफोराव होफेरबाय आरो दा अनलाइन खालामना दोनबावदों बेफोर फैथ'वाखै आरो ना?
औ औ ए रैनो नोंथांमोनालाय अमा, मोसौ, बोरमा बेफोरबायदि औ फिसिनाया फिसियो जिब-जन्थुखौ जेनेबा
बेफोरबायदियाथ' न' न'आवनो फिसिखायो नोंथां फिनाया ओ अमा, दाउ बेफोरखौथ' न'आवनो फिसियो।
अ जोङो दा सानैसोआथ' अमा अमानि नङाला बोरमानि फारमफुलि मायाफोर बिदि दं नामा नोंथांना।
जोंहा दंनायालाय दङ अमानि नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोंहा अमा माबा दङ। ओ बै अमानि थाखाय बेफोरबायदिनो ओ सापर ओमफ्राय सिरा खुसि होननानै बुङो ओ बेफोरखौ बायना लाबोनानै बि होनो गोनां जायो आरो आरो जेरै मोनथाम टाइम खालामनानै होयो बिसोरनो आदारखौ
औ औ
बिदिनो ओ सय मास सात मासजों फिसा जायो।
औ एरैनो एरैनो फिसाया खै मासेसो जायो मासेनियाव मासे बिमानियाव
मासेनियाव ओरैनो आठथा नौथा जायो नोंथां
ओरैनो फाननायाव खै मासनि उनाव फानो
फाननायाथ' बिदिनो ओ अमानि अमानि लोगोसो नालाय नोंथां ओ बिदिनो देर मास दुइ मास बिदि बिदिनि गेजेराव फानो आरो जोंहा
ओरैनो अमानि मासेबायाव बेसेबासो दामाव फोनायखौ खिन्थानो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
थाब फानो फाननाया दामाव जेरै मासेयाव ओ तिनि हाजार ओमफाय बिदिनो बेलेग बेलेग दं नालाय साराय तिनि हाजार तिनि हाजार बेफोरबायदि रेट लानानै फानो आरोना नोंथां।
औ औ बिजनेस खालामबा अमानि थाराने दोनथ'योना आरा फिसाबा गोदोरबाबोना नोंथां।
औ नोंथां अमानिया दोनथ'यो खिन्थु दाउनियाव दाउआ जोंहा न'आव फिसिनो आन्था दं आरो नोंथां मानि ओरैबायदि ओ फार्म बानायाखै आरोना
औ औ न'आव ओरैनो सोर सोर दं बुंनो थाङोब्ला
न'आव जोंहा बि दिनो नोंथां साबा दङ दा न'आव जोंहा साबा दंखायो आरो
औ खोन्थानो हागोन नामा ओरैनो सोर सोर दं।
हागोन हानाया ओ आइ आफा बिनिफ्राय आब' सासे दं ओमफ्राय आगै सासे दं आं गासै साबा आरो जोंहा
औ मोजाङानो होमबाना नोंथां फरियाला होमबा नों
औ नोंथां बिदिनोसै गेजेरावनो मोजांनि हामानि गेजेरजोंनो दं आरो
औ